हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा? औ बिदिब्ला नों नोंथाङा दा दसे सम होनो हागोन आंनो?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि दङोब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ जागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला होमबा नोंथाङा एसे सोलोंथाइनि सायाव आंनो फोरमायनो हागोन ना दानि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइ बिदिनो जोङो सोलोंथाइखौ माबोरै लायो माबोरै मोनो। एसे फोरमायदोनाय।
औ हागोन नोंथां ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला। बा जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ जोङो मख'नो हायो नोंथां। जेरैहाय जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइआ गुबुन मोनसे आलादा आरो बेबायदिनो जोङो मा माखासे आखाइनि हाबाफोरनि सोलोंथाइआ आलादा आरो बेबायदिनो जों हारिमुवारि सोलोंथाया आलादा। आरो बेबायदिनो जोङो आबाद बा माखासे अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बायदि बायदि गुबुन गुबुन गुबुननिबो जोङो आथिखालाव फोरोंथाइ होनायखौ नुनो मोनो। बेनिबो सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो आथिखाल खालाव ओ सोलिफुनाय दानि जों गाननाय जोमनाय माखासे सिफोर सुनाय ना जोङो सिफोर डिजाइन बानायनाय ना बेफोरनिबो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हायो। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ गुबुन गोबां फाराग दंसै जोंहा मानो होननानै बुङोबा गोदोहाय जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जोङो खालि फरायसालिनि सोलोंथाइखौ' जोङो गुबै मिथियोमोन नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो
बेबायदिनो सोलोंथाइ फरायसालिनि सोलोंथाइखौल' गुबै सोलोंथाइ होननानै मिथियोमोन। मोनब्लाबो बै समनिफ्रायनो सासेया गुबुन सासेनि फोरोंनाय आरो सासेया गुबुन सासेनि निफ्राय सोलोंनाय बेबायदि खान्थिया जोंहा गोदोनिफ्रायनो सों सोलिबोबाय थादों नङा हा नोंथां जेरैहाय जोङो माखासे आखाइनि हाबाफोरनि बेखायनो जोङो हमदां हरनो हायो जेन'बा जोङो आखाइजों माखासे ओ गुबुन गुबुन आगजुफोर बानायनाय जेरै ना हमग्रा आगजुफोर बानायनाय सेन खखा ख बाय। बेबायदिनो आरो जोंहा माइरं जावग्रा संग्राय सान्द्रि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बुन आगजुफोरखौ जोङो गोदो गोदायनि आबौ आबैमोन जोंहा हेबबोदोंमोन आरो बेनिफ्राय सासेया गुबुन सासे सासेया बिनिफ्राय गुबुन सासे बिनिफ्राय गुबुन सासे फारि फारि आखाइजों आखाइ सोलोंबोनाय जोङो दा दिनैसिमबो जोङो नुबोदों नङा होमबा नोंथां। अब्ला जोङो साननो हाबायदि। जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो मा बेबायदिनो सोलोंथाइ खान्थिया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो। बेबायदिनो सोलोंथाइ सोलोंनाय खान्थिया मोनसे ओरैबायदि जों बेयाव ओ खोनानाय ओ बुंनाय नुनाय आरो जोङो आखाइजों मावनाय बे गासैबो थाफायो। सोलोंनाय खान्थियाव जेरैहाय जोङो फरायसालिनि सोलोंथायाव जोङो बेबायदिनो फोरोंगिरिया फोरोंनायखौ जोङो खोनायो। बिनिफ्राय जोङो मा होननानै बुङो खोनानायनिफ्राय जोङो बुङो आरो जोङो लिरनो हानाय जायो आरो बेबायदि आरो बेबायदिनो जोङो आखाइनि हाबाफोरावबो जोङो बै सासे मानसिया माबायदि बानायदों बेखौ नायनानै आरो बै सासे मानसिनि ओरैबायदि खालामनांगौ ओरैबायदि बानायनांगौ ना बे बुंनायखौ ओ खोनासंनानै आरो आखाइजों मावनानै जोङो बेखौ मावुंनाय। जायो आरो बेबायदिनो सोलोंथाइआव गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ जोङो गोबां फाराग नुनो मोनो जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय मा होननानै बुङो? सोलोंथाइ लानो थाखाय मोनसे थि थावनि थानाय थायामोनबा मोजां जोंहा न'फोर बा फरायसालिफोर थायामोन। गोदो गोदाय जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइखौ माखासे बिफांनि साया बा बबेबा ओ सोरनिबा न'आव बा सोरनिबा लांगोनायाव बा सोरनिबा बिफां साया याव जोङो बेबायदि सोलोंथाइ लानायखौ खौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां आरो बै समाव जोंहा माखासे मा होननानै बुङो ओ माखासे बेबायदिनो
जिरायनाय टेबोल सेयार बेफोरबायदिनि खाबुबो गैयामोन जोंहा बेबायदिनो जोङो दारहा बनानै जोङो हायावनो फोरोंनाय ना हायावनो लिरनाय बेफोर खान्थिखौ जोङो नुबोनो मोन्दों आरो बै समाव जोङो गोदो गोदाय सोलोंथाइ लानायाव माखासे बिजाबफोरबो गैयामोन आरो माखासे लिरग्रा खाथाफोरबो गैयामोन जायनि जा जाहोना जोङो माखासे सिलर फोराव जोङो लिरनाय बेखौ नुबोनो मोन्दोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो माखासे जगाय ज जगायै जौगानानै आथिखालनि ओ सोलोंथाइ खान्थि बा सोलोंथाइ बिथिङा गोबां सोलाय फैबाय आरो। बेबायदिनो जोङो गेजेराव ससे याव माखासे खाथाफोर दिरुननो रोंनानै जोङो ओ बेबायदिनो दंफां बिगुरफोरखौ जोङो खाथा महरै दिहुननानै जोङो ओ मा होनो लिरनाय जादोंमोन आरो माखासे समाव जोङो ओ माखासे ओ खलम खलमफोर गैयामोन आरो बेयाव ओ दावगांजों जोङो माखासे इं बा खलमनि बा खालिफोरखौ जोङो दाव गांजों लिरनाय बेबो मोनसे जोंहा हुरा गासै सोलिबोदों। बिनि उनाव जोङो आथिखालाव जोङो नुनो मोनो दों दा जोङो बल फेन ओंखारबायना। बेजों जोङो ओ गोख्रैसिनै लिरनो हायो आरो जोङो फिसा सिनैबो लिरनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो समखौ ओ रैखा खालामनो हायो बेबायदिनो जोङो आथिखालनि आरो गोदोनि जोङो फारागखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो गोबांथार म खनो हाबावो गोदोनि आरो दानि फाराग होननानै बुङोबा गोदोहाय जोङो माखासे ओ सोलोंथाइयाव जोङो माखासे मा होननानै बुङो ओ बेबायदिनो इन्टारनेटखौ जोङो सोफा नो हायामोन नाथाय आथिखालाव जोङो मा सोलोंथाइखौ जोङो गुबै बिजाबावबो मोनो बेजों लोगोसे जोङो गुबै बिजाबफोरनि अनगायै यैबो जोङो मा इनटारनेनि जोहैबो सोलोंनो हायो जेरैहाय जोङो मबाइलजों जोङो इउ टुब नायनानै जोङो माखासे ओ रोंगौथिफोरखौ सोलोंनाय आरो बेबायदिनो ओ कम्पिउटारफोरजों जोङो माखासे फिद डि एफ फाइल बा मबाइलफोरजों जोङो माखासे पि डि एफ फाइलफोरनि जोङो सोलोंथाइ लानाय बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हादों आरो क्लासफोर ना अनलाइन थाख खोब जेरैहाय कम्पाटिटिभ एग्जामफोरनि जेरैहाय गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रिनि जोङो इगजाम होनायनि सिगां जोङो माखासे सोलोंथाइफोरखौ जोङो इउटुब भिडिअ' बा माखासे ओ बइस बेफोरजों जोङो सोलोंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गोदो गोदाय जोङो बेबायदि ओ खाबुफोरा गैयामोन फ्राय जोंहा ओ खालि मा फोरोंगिरिबाबो जोंहा गोजौ थाखोनि फोरोंगिरि जोङो मोननो हायामोन। नाथाय आथिखालाव जोङो गोजौ थाखोनि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर खौ मोननो हायो नङा हबा नोंथां बिनिखायनो गोदोनिफ्राय दानि सोलोंथाइ खान्थि बा सोलोंथाइनि जोंहा जे सुबिदा बेयो साबसिनै जादों नङा होमबा नोंथां आरो जोङो बेखौनो मख'नो हाबावोदि सोलोंथाइ जौगानायजों लोगोसे जोंनि माखासे थांना थानायनि जि जिउ राहा आरो गाव गावखौ फसंथानाय आरो गामि ओनसोल बा न'खर खुंनाय बा गामिफोरखौ जोङो खुंनाय बा ओनसोलफोरखौ खुंनाय बा हादोरखौ खुंनाय बा जोङो गासै बो बिथिङावनो जोङो मा सोलोंथाइजों लोगोसे दावगाफादों नङा होमबानो। नोंथां ओ नोंथांनि बायदिबा सोलों ओ सोलों थाइनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानो नोंथां
औ अ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय आं गोबां मिथिबाय बिदिनो सोलों थाय बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ जोङो जोनोमनिफ्रायबो मोनो जोनोमनि उननि फ्रायबो जोङो मोननो हायो जेरै जोङो न'खरनिफ्राय गावनि बिमा बिफा बिदा बिनानाव जों बैफोरनिफ्रायबो जोङो सुबुंजों जोङो माबायदि गावजों गाव माबायदि रायलायनांगौ जों बैफोरनिफ्रायबो जों सोलों सोलोंथाइ मोनो लोगोसे जोङो बिमानिफ्रायबो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो जोङो फरायसालिनि अनगायै। बो जेरै जोङो बिमानिफ्राय मिथिना मोनो जोङो गेदेरखौ माबायदि जोङो मान सनमान होनानै जोङो रायज्लायनांगौ नङा होमबा खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनादोंना ओ औ जोङो बिबदि जों सोलोंथाइखौबो लानो हायो औ लोगोसेनो जोङो ओ फरायसालिफोराव थांनानैबो जोङो बिदिनो जोङो फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो गोबां सोलों थाइखौ लायो जेरै जोङो ओ थाखो खोन्दो खोन्दो फरायलांनानै जोङो आलादा आलादा जों सोलोंथाइ खौ मोनलांबाय थायो लोगोसेनो जोङो सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ जोङो डाइरेक्ट जोङो बिबदिनो जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जोंङो सोलोंथाइ लानाया गोनांथार नङा जोंनि जिउ खुंनाय राहानि थाखायबो सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय गोनांथार मानो होनबा दानि जुगाव जोङो सोलिनो थाखाय जोङो सोलोंथाइनि जोबोर‌ गोनांथार जेरैबो जों सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि जिउआनो खोमसि एबा जोंनि गासै लामायानो गा राहा गोथे जानाय जेब्ला जोङो थांना थानो थाखाय जों गाव आबाद मावनो थाखायबो बा जोङो बिदिनो। दखान गुलाफोर होनो थाखाय लोगोसे जोङो बिदिनो गारिफोर सालायनो जायखि जाया जोङो आखाइनि खामानि सोलोंनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथार जेराव दानि जुगाव बिदिनो जोङो आबाद मावनो थाखायबो जोङो आबाद मावनो थाखाय जा हासार होनांगौ बैफोराव लिरना थानाय जोङो जेनेबा हासारनि मुं मुलिफोरनि मुं बेफोरखौ रायखांनो थाखायबो सोलोंथाइ नांगौ आरो दानि जे- जेरै आबाद नि थाखाय जेरै मेचिन ओंखारदों आबाद मावनायनि थाखाय बैफोर मेचिनफोरखौबो जोङो माबायदि सालायनो नांगौ बेफोराव गासैबो जोङो जों गाव डाइरेक्टलि रोङाबाबो जों इउटुबफोरावबो जोङो जेरै नायनानै जों सोलों नो हायो बेनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइयाबो गोनांथार नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो।
औ लोगोसे जोङो ओ सोलोंथाइ थायोबा जोङो गावनि हादरनिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे हा दोरावबो जोंनो दावबायनो थांनायावबो जोंनि थाखाय जोबोद ओ ओ सोलोंथाइ गैयाबा खहा जायो सोलोंथाइ थायोबा जोंनि थाखाय जोबोद सुबिदा जेरै जोङो गुबुन हादोराव थांनोब्ला जोङो जेरै ओ ट्रेनजों फ्लाइट फोरजों थाङोबा जोङो गुबुन हारिनि जोङो सुबुंफोर लोगो मोनो बैफोर सुबुंफोरजोंबो जोङो माबोरै रायलायनांगौ जेरै गावनि हारि ओ हारिनि रावनि अनगायै जों गाव नि रावनि अनगायै गुबुन राव रायलायनो गोनां जायो। बेफोरनि उनावबो जेरै हिन्दी इंलिस बेफोरखौ रोंनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथाय लोगो सेनो जोङो बवावबा फोर थाङोबा जों जायगानि मुंफोरखौ औ रायखांनो हानायनि थाखाय एबा जोङो लिरनो थाखाय बैफोरावबो जोंनो सोलोंथाइ गोनांथार दानि जुगाव खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
संसार जानायाव दानि जुगाव जों सोलोंथाइ गैयाबाबो जोबोद खाना मानो होनोबा जों सोलोंथाइ लानाय सुबुं आरो सोलोंथाय लायै सुबुंनि‌ फारागखौ नायोब्ला जों गोबां नुनो मोनो मानो होनोब्ला सोलोंथाइ लानाय सुबुंनि सानाय हनाय गियान फोरा आलादा जायो आरो सोलोंथाइ लायो सुबुंनि साननाय हनायफोरा एसे। जोङो लाजाथावबाय आरो बिदि आरोना जेरै जोङो सोलोंथाइ लानाय सुबुं जों रायज्लायोबा जोङो गोबां बाथ्राबाव जों मिथिना मोनो आरो सोलोंथाइ लायो सासे सुबुङा बे एसे अगियानि एबा अख्रा टाइपनि जोङो बिदि मोनो नुनो मोनो।
औ नोंथां थारैनो।
औ बिनि थाखायनो आंनि बायदिबा दानि जुगाव आरो गोदोनिफ्रायबो सोलोंथाइ जोङो सोलिबोगासिनो बिदिनो आरो दा जुगावथ' सोलोंथाइया जोबोर जोबोद जोंनि थाखाय आंगो जानानै फैबाय आरो गोनांथि जानानै फैबाय नङा होमबा? ए।
औ नोंथां।
लोगोसे जों सोलोंथाय। थायोब्लासो जोङो गावनि इयुन जोलैफोरखौ जोङो गोजौनिफ्राय गोजौ सोलोंथाय आरो मोजां गियान होननानै जोङो जौगाहोनो हागोन। बेनि थाखायनो जेसे हायो जों सोलोंथाइ लानाया मोजां आरो जोङो बिजाबनि बेखनो जोङो फरायनायनि अनगायैबो जोङो गुबुन खामानि जेरै जों गावनो जि सुथाबनाय आखाइजों, जि दरनानै सुथाबनाय बायदि जोङो बिदिनो न'खरनि फिसा फेनला जों खामानिफोरखौबो जों मावनांगोन जों बैफोरनिफ्रायबो ओ जोङो गुबुन बाहेरा जोङो अ नलेज जोङो मिथिनानै मोनो। खोनादों ना नोंथां? औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाना फैबाय दिनै नोंखौ जों सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायज्लायना आं गोबां खोथा मिथिनानै मोनबाय मिथियै खोथाफोरखौबो आं दिनै मिथिना मोनबाय। नोंथांनिसिम आंनि आंनिफ्राय हाजासे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङाबो जे फोरमायदों। आंबो बेखौ मोजां मोनदों जे जेन' नोंथाङाबो माखासे सोलोंथाइनि सोमोन्दै बा सोलोंथाइ गैयाब्ला मा जायो आरो सोलोंथाइ थायोब्ला जोंहा मा जायो बेनि गुबै ओंथिफोरखौबा सान्थौफोरखौ आंबो मिथिना मोननानै मो- ओ गोजोननाय मोनदों नोंथां। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमनिबो।
औ बेदिब्ला जों रायलानायखौ एसे आवनो लाखि थनोसौ।
औ नोंथां जागोन दे।